हेल नोंथां औ। ओ नोंथाङा सम दं नामा एसे सावरायनो सानदोंमोन आं। सम दंबा नंगौ। नंगौ दा' बिदिबा आं मोनसे आयदा लानानै फैदों आरो आंनि गोसोआव फैदों मोनसे आयदा
औ
बे आयदाखौ लानानै जों एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ फन हरबाय।
औ जागोन दे।
नोंथां जोंनि आयदायानो जाहैबाय जों आथिखालावहा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबोरैहाय जों गावनि आथिङावनो गसंना थानो हागोन बा जों माबोरै गावनि जिउ खुंथायाइखौ लानानै जों माबोरै रांखान्थि ओ बेफोरबायदियावहा जोंङो गावनि ओ माने जों गावनि आथिंखौ गसंहोनो हायो आरोना गावनि आ आथिङाव जों गावनो गसंनाय होनना बुंनाय जायो बेफोरबायदि माने जोंनि ओ खामानि मावनाय जों माबोरै रांखान्थि खामायनो हागोन आरोना मा मा खामानि मावा मावा मानिया न'आवनो थानानै बा जों बायजोआव थांनानैबो माने न'आव थानानै होनबाय माने ओनसोलाव थानानै आरो गावनि ओनसोलाव थानानै आरो औ। बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां जेरै जों दखान गलाफोर होनाय बा जोंहा रोंगौथि थानाय माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दं। बिथांमोना मा मा खामानि मावनाया उसित आरो माने बिथांमोना बा नंगौ औ गावनि रोंगौथि थानाय खामानिखौ मावनानै बिथांमोना जिउ खुंलांनो हानाय। बेफोरबायदि आरोना नोंथां। अ' औ बिदिबा नोंथांङा एसे बुंनो हागोन नामा माबोरै? बेफोरबायदि खामानि मावनानै जिउ खुंलांनो हायो औ नंगौ दे।
आंनि मिथिनाय बा आं मोनदांनायखौ आं फोरमायनोसै। ओ जोंङो ओ
माने जोंङो ओ
ओ
गावखौ गसंथानोब्ला बा रांखान्थियाव जोंङो गावखौ ओ जौगाहोनोब्ला जोंङो जायगायाव थानानै एबा जोंङो न'आव थानानैनो गामियाव थानानै बा ओनसोलाव थानानैनो गोबां बायदिसिना जोंङो खामानिफोर बा ओ हाबाफोर बेफोरबायदि मावनानै जोंङो गसंथानो हायो एबा जोंङो ओ सोलिनो हायो एबा जोंङो रां खामायनो हायो आरो बेफोरनि मादाव जोंङो मावनो हायो होमब्ला जोंङो गिबियाव जोंङो आबाद मावनो हायो।
आबाद मावनो हायो ओ गोबां रोखोमनि जोंङो आबाद मावनो हायो। नंगौ ओ आथिखालथ जोंङो
जोंङो नुनो मोनो ओ बैफोर ओ आबादफोर होननानै बुंङोब्ला जोंङो गय गय बागान बा गय आबाद लोगोसे जोंङो बायदिसिना आथिखालाव मोननो हानाय ओ लेबुनि आबाद लोगोसे फि फिथाइ सामथाइ बायदिसिना जेरै सुमफ्राम ओ बैग्रि ओ थाइजौ बैफोरबायदि आबादफोरखौ जुदि जोङो मावोब्ला ओ माने बेफोरावबो जों जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ आरो जोङो रां खामायनो हानायनि लामाया बेयावबो। दङ बेजों लोगोसे जोङो माखासे बे फालांगि खालामनो हायो जोङो बोथोराव ओ जेरै मेसें बोथोराव जोङो माइ आबादनि जोङो ओ फालांगि खालामनो हायो लोगोसे आरो जोङो गय गयफोरनि जोङो गय फिथाइफोरखौ जोङो बिदिनो ओनसोलनि गय बिफां ओ गय जायनाव दङ बिसोरनिफ्राय जोङो लानानै बा दिखांना लांनानै जोङो ओ गिदिर गिदिर फेक्टरि एबा जोङो ओ इन्डास्ट्रिफोराव बेखौ हैनानै जोङो बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो एबा जोङो रां खामायनो हायो ओ लोगोसे से जोङो ओ जोंनि ओनसोलफोराव बा बे मा होनगोन टाउनफोराव बा नोगोरफोराव जोङो ओ गला होनानैबो जोङो गावनि जिउखौ दैदेननो हायो। बिदिनो माखासे गाननाय जोमनायनि ओ गलाफोर लोगोसे ज ओ रेस्टुरेन्ट बा बिदिनो जाग्रा मुवा बायदिसिना मोननाय गोथाव गोथाव बेफोरबायदिखौ बानायोब्लाबो माने आथिखालाव गोबां जोङो ओ रां खामायनो हायो आरो। औ लोगोसे आरो जोङो माखासे
माखासे ओ फार्मफोर जेरै दाउ
अमा जोङो मोसौ फोरनिबो जोङो फार्म खुलिनो हायो जोङो मोसौफोर गोबां मोसौ गाय
मोसौ गाय
लानानै जोङो फार्म खुलियोब्ला बेनिफ्राय जोङो गाइखेर ओ मोननानै बे गाइखेरखौ फाननानैबो जोङो गोबां ओ रां मोननो हायोबा रां खामायनानै जोङो जों जोंनि जिउखौ खुंनायाव जोंनि संसारखौ जोङो गोजोन खालामनो हायो आरो बेफोरबायदिनो दङ आरो गोबां माखासे माने जोङो गोसोब्लानो जुदि नोङो गोसो थायोब्ला बा जोङो मावनो ओ रोङोब्ला जोङो जोंनि बा जायगायावनो ओनसोलावनो बेफोरखौ मावनानै जोङो ओ सु संसार जानायाव अबा जोङो ओ जोंनि नांगौ जानायफोरबो खौ जोङो सुफुंनो हानाय बा रां खामायनो हानाय राहाया दङ आरो नोंथां अ नो नोंथांनि बायदिब्ला ओ बेफोरबायदि मा मा रोखोमनि बेफोरबायदि ओ मावनानै जोङो माने गावनि जिउखौ गसंथानो हायो होननानै नोंथाङा सानो एबा ओ नोंथांनि मोनदांनायाव दङ।
नांगौ नोंथां अ जोंहा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ जोङो गावनि जिउखौ जों ओ गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय गोबां रोखोमनि खामानिबो मावनो हायो माने जाय हमना ला रोंगौथि थानाय खामानि जायखौ जोङो इंराजियाव स्किल वारकार होनना बुङो। नोंथां औ माने बियो बर'वाव बेखौ दखलारि मावथायगिरि होनाबो बुंनाय जायो आरो त' बेखायनो बिथांमोनाथ' माने बेबायदि ओ दखलारि मावथायगिरिफोरा माने गोबां रोखोमनि। खामानि रोङो जेरै ओ बिथांमोना एक्सपार्ट बिदि जायो आरो। बा नोंथां जेरै माने बिथांमोना आलदा उफाय गावनि फरायनायजों जों सरासनस्रा जाय जोंङो डिग्रि लायोना जेरै जोंङो बिगियानाव फरायो बिगियानाव नङाबा कबहा जों आरिमु आयदायाव फरायो। बा जोंङो बेफार राहायै आयदायाव फरायो बिनि अन यैबो जों उफ्रा माने जोंहा बेफोरबायदि ओ ट्रेनिंफोर लानानै दं आरो त' बिथांमोना ओ बेबायदिनो खामानि मावो जेरै ओ जोंहा मोब्लिब गोहोखौबो जोंङो न'वाव लागायनाय बानायनाय जेरै जोंहा ओ फेनफोर लागायनाय बा जोंग्रा बाल्बफोर बेबायदि जों बेबायदि बानायनाय आरो माने न' आवहा माने गोदान न' लुबा वेरिं खालामनाय आरोना कारेन्टनि बेबायदिखौ होनदो आरोना आङो इलेकट्रिसिटि वेरिं खालामनाय औ बेफोरबा दि रोंगौथि थायोब्लाा बा बिदि दखलारि मावथायगिरि जायोब्ला बिथांमोना सरासनस्रा दस्रा खामानि मावनायनिसाय मोजां रांखान्थि बा रांखावरि खामायनो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ।
औ आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ जायफोरा बिथांमोना मोजां खामानि मावदों बा आरो जोबोद बोसोरनिफ्राय खामानि मावबोदों बिथांमोना बांसिन फैसा बा रां थारै खामायनो हायो। आरो दंबावो जेरै नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा लाइमोनफ्रा उम मादिहाय जुदि ओ फैसा बा रां खामायनो मोजां गावनि जिउखौ खुंलाङोबा ओमबानिया जोंहा आरो गोबां बिथिङाव खामानि मावनानै मोनो जेरै नोंथां ओ बिथांमोना दखान गलाफोरबो
ओ होनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों बा जानो हायो आरो माने जायखौ जोंङो बे गेलामाल दखान होनना बुंङोना गासैबो जोंहा न'वाव नांगौ जिनिसफोरखौ मोननाय बेबायदि। नङाबा नोंथां ओ बेबायनि अनगायैबो जोंहा मोनसे थाबावो गारि मथरनि दखान बिदि आरोना माने बानायनाय दखान बेबायदि आरो गेरेजफोर बेबायदि बा हार्डवेरनि दखान लहाफोर रडफोर मोननाय सिमेन्टफोर मोननाय न' लुनो थाखाय ओ जिखुनु ओ न बाल्टु बुंनो हायोना नट बल्टु माने जों मानायनो हानाय ओ औवा बे सिक्रुफोरखौ मारिनो हानाय बेफोरबादि आरोना गोबां रोखोमनि जोंनावहा ओ रोंगौथि गोनां खामानि मावगिरिफोर बा दखलारि मावथायगिरिफोर दङ आरो बेखौ मोजाङै मावनांगोन आरो बिथांमोना लाइमोनफोरा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा औ दा बे जाबाय सेंग्राफोरनि थाखाय आं एसे बुंदों आरो आरो सिख्ला फोरनि थाखायथ' नोंथां जोंहा बिथांमोना जोबोद आखा फाखा आरोना गाैबो बिथिङावनो बुंनो थांबा थ' बिथांमोना जेरै जों जि सुनाय नङा होमबा ओ जि सुनाय एमब्रदायरि बेबायदि होनाय ओ माने मेचिन लानानै जि सुनाय आरो जायखौ जों बे मेचिन होना बुङो ना मेचननि जि सुनाय हुनाय बा ब्लाउसफोर बानायनाय दख'ना बानायनाय दख'ना जि दानाय बेफोर गासैबो खामानिखौ मावनानै जों रांखान्थि बिथिङाव बा गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरोना नोंथां आथिखालावहा ओ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आबादफोर मावनानैबो गोबां रोखोमनि आबाद हमना ला मोजां मोजां आबाद आरो थिखालाव जोंथ' गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय खौ नुनो मोनो माने माइनि अनगायै आरो जेरै जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोन्दों माखासे लाइमोनफोरा माने जयै लोगो नां नानै आरोना गाव हारसिं नङाब्लाबो जोंहाथ' जोंनि हाया आबाद थिलिथ' गोलैनासो थायो बोसोरावथ' जों खेबसेल'सो आबाद मावो नङा होमबा औ माइनि आबादा गोलैना थायो नालाय त' बेखायनो बिथांमोन माखासे सेंग्राफ्रा माने ज' जानानै जि जोन बा जिनै जोन बिथांमोना ज' जानानै एसे गावसोरनि रांखावरिफोरखौ गथायनानै बिथांमोना आबाद मावनाय नुदों बे आबाद माने बे जायखौ जोङो ओ वाटारमेलेन होनना बुङोबा अ बहाय इंराजियाव ओ तरमुस होनना बुङो बेफोरबायदिनो आबाद मावदों आरो आरो बिथांमोनहा मुलाम्फाबो जानो हादों मानोना जोबोद मोजां आरोना बे फिथाया आरो बे फिथाइखौ बे कल कारखानाफ्रा बायना लाङो जुइस बानायनाय बेफोरो आरो जों जानोबो मोजां जों गोदै नाङो मोजां देहाखौ थाजिम मोनो आरोना गुसु मोनलाय लायो आरो जों गोलोम बोथोराव जाबा मानिया थ बेबायदिनो आरोना नोंथां ओ गोबां जों हार राहा दं गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा थ' बेबायदिनो गावनि जिउखौ बुंलांनो हायो रांखान्थि बिथिङाव जों दावगालांनो हागोन आरो नोंथां थ' बिदिबा नोंथाङा जोंहा सम जाबाय औ दे नोंथां गोजोन्थों
गोजोनथों नो